हेल' मामाय हेल' मामाय
अ हेलौ
हेल'
हेल'
हेल' हेल' मामाय
खोनायाखै नामा मामाय हेल'
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ खोनाबायना नोंथां मामाय?
औ खोनाबाय खोनाबाय उम
हेल' हेल'
हेल' खोनाया
औ नोंथांनि रायलायनायखौ एसे फिसा फिसा खोनादों मामाय एसे हेलौ
दाबो खोनायाखै नामा फिसा गिदिर गिदिर
औ खोनाबाय मामा खोनाबाय औ
खोनाबायना?
दे सानजौफुनि गाहाम हामलायदि बाव-बावहरबाय मामाय।
औ दे आंनि आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम औ मामाय औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम।
औ
सानजुफुनि गाहाम हामलायनाय
ओरैनो मा खालामगासिनो दालाय?
आंथ' नै दासो ओंखाम जाखानानै ओरैनो उन्दुलाबायायदोंमोन।
हा?
ए नै दासो ओंखाम जाखांना आंबो ओरैनो उन्दुलाबायना दंमोन।
मा ओंख्रि जाखो मामाय?
ओंख्रिया माबासो मायथाय दालि जहल।
हा?
जोगोनार बिजौ भाजा हा माथो जानो।
नोंथांनि रायलायनायखौ माबा फिसा फिसा खोनादोंलै मामाय।
दाबो गोरा खोनायाखै नामा मायथाय?
एसे फिसा फिसा जोदोबनाय जोदोबनाय
एखमबा बिदिनो जायोलै आंनिया एखमबा गोरा खोनायो एखमबा फिसा फिसा खोनायो।
माने जोदोब लाङो आरोखि ना रायलायनाया।
ए जोदोबलांदों।
उम दे जिखुनु जाया माथो खालामनो ओमफ्रायो ओरैनो जानायनि सोमोन्दै रायजलायनोसै नङा होनबा मामा मामाय उम ओरैनो
औ बुंदो।
नोंथाङा मा मा फिथाइखौ जानानै मोजां मोनो खोन्थादो दे मामाय।
फिथाइया मामाय
औ फिथाइखौ होनदां
फिथाइबाथ' बिराद मोजां मोनलै आं एखेबारे आफेल फिथाइ आंगुर फिथाइ
औ औ।
ओमफ्राय ओरैनो थाइजौ फिथाइ
खोन्थालांनाय माबाय दे।
खोनाया मामाय
मा मा फिथाइनि मुं मिन्थिगौ बेखौ खोन्थालांदो दे ओमफ्राय
फिथाइफोनि मुंखौ ना।
औ फिथाइफोरनि मुंखौ फारि
ओरैनोथ' आङो फिथाइफोरखौ थाइजौ फिथाइ
औ
खान्थाल फिथाइ
औ औ
खोनादों ने मामाय
खोनादों मामाय औ खोनादों
नोंनिखौ जा फिसा फिसा खोनाफै दां
हा
नोंनिखौबो जा फिसा फिसा खोनादों अ गोरलै गोरलै खोनाब दासो खोनाथारला
अ माथो खालामबावनो आमफ्रायो नोंथां
ओइ मामाय हेलौ
खोनादों ना मामाय हेलौ
मामाय एसे गोरा रायलायलाय
औ औ खोनादों ना मामाय औ खोनाबाय ना औ नोंथाङाबो एसे गोरा रायलायनांगोन आं बादि रायलायलाय औ बिदि रायलाय अ औ खोना
औ ओरैनो फिथाइफोरखौथ आंङो आं बुंलांनोसै दै मामाय आं मिथिनायफोरखौ
औ औ बुंदो दे बुंदो मामाय
लासैनो फारि फारि बुंलांसै आं
औ औ फारि फारि बुंदो
ओरैनोथ फिथाइ होनबा आं नआव थानायनिफ्राय बुंलांनोसै आं
उम
ओरैनोथ खान्थाल फिथाइ थाबाय होनबा मामाय
औ औ
थाइजौ फिथाय थाबाय
औ औ
गय फिथाइ थाबाय
औ
ओ नारें खमला फिथाइ थाबाय
औ औ औ
खुमब्रा फिथाइ थाबाय
औ बरिया ओं मोजां
खमला फिथाइ थाबाय
औ औ
लेबु फिथाइ थाबाय
औ
थुला थेङा फिथाइ थाबाय नारें आसुगुद थाबाय
औ औ
ओमफ्राय ओरैनो लेसु फिथाइफोर थाबाय मैदुफुल फिथाइ थाबाय
औ
जलफि फिथाइ थाबाय
औ औ
ओमफ्राय ओरैहाय आनारस फिथाइफोर थाबाय
औ औ औ
मिस्थां फिथाइफोर थाबाय
औ
बावरा फिथाइबो थाबाय सुम्लि फिथाइ थाबाय
औ
ओमफ्राय ओ
ओमफ्रायो मामाय
आरो औ-औ
नों मोजां मोननाय ओ बयनिख्रुइबो साबसिन मासे जुनारनि मुं बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओ बुंनो हागोन मामाय बुंनो हागोन।
नोंथाङा मा जुनारखौ साबसिन अनो मोजां मोनो नोंथाङा खोन्था-खोनथानो-खोनथालाय।
ओरैनोथ' आं सैमाफोरखौ मोजां मोनो मामाय।
एसे खोरा गोरा बुंलाय मामा एसे गोरा बुंलाय
खोनायाखै मामाप खोनायाखै हेलौ।
खोनादों दे एबार-एबार ए
ओरैनोथ' आङो सैमाखौ जा मोजां मोनोलै मामाय
हा
सैमाखौ मोजां मोना आं ओरैनो
सैमाखौ
औ सैमा
सैमाखौ मोजां मोनो ना नोंथाङा?
औ-औ सैमाखौ
औ-औ मोजां-मोजां मामाय मोजां औ ओरैनो ओ ओ नों मोजां मोननाय ओ ओरैनो नों मोजां मोननाय बिदिनो हादोरनि मुं बुंलाय अबे हादोरखौ नों साबसिन मोजां मोनो।
हादोरखौ
औ
हादोरखौथ' आं माखौ मोजां मोनो होनबा अरुणाचलखौ बिराद मोजां मोनो आङो।
अरुणाचल
औ-औ अरुणाचल हादरखौ बिराद मोजां मोनो आङो। बयबो-बयबो बयनिबो साबसिन मोजां मोननायानो बेनोखा
औ-औ
औ बांसिन मानसियानो अरुनालखौ बांसिन सइस खालामो आरो ना।
नोंथाङाथ' थांखांबाय अरुनाचलाव?
थांनायआ थांदेराखै होनबाबो मोजां मोनहरो आङो बिनि सिनारिफोरखौ नुहरनानै ओरै जामबुंफोराव नुयोना जोङो।
औ-औ मोजांब्ला
बेनि भिउ सिनारि समायना हाजो हाला बरफ बिफां लाइफां आफेल बागाना बिराद दंना बे जायगायाव।
औ-औ-औ आफेलाबो गोदै जायो दां ना?
औ बिरट गोदै जायो। दङ आपेला बे जायगायाव।
ओरै बरफ दं नामाथाय बे जायगायाव
ओरैनो बरफबो दंजुबो गासिबो
बरफ दं, बिदिनो हाजोफोर दं बिफां लाइफां दं
औ।
ओमफ्राय आं मामाय नोंनाव मोनसे खोथा सोंसै दे आं।
औ दे सोंनो हागोन मामाय। औ औ औ सोंनो हागोन मामाय दे। खोनादों ना।
एसे नेटनि उसुबिदालै मामाय नोंना मोजां खोनाया
औ औ खोनाबाय ना मामाय हेलौ।
औ दासो खोनादोंं इसे एनै।
औ औ दे सोंनो हागोन दे मामाय मा सोंनो औ।
ओ मामाय ओरैनो नोंथाङा नोंहा। मैगंफोरखौ मिथियो।
औ औ।
मैगं गोथांफोरखौ नों जेसेबां दङ न'निफ्राय हाग्रानिफ्राय। न' गायनाय गासैखौ फारि फारि खिन्थनाय मडेलै आंनो।
आं खोन्थानो आखाइयाव लाबाय मामाय होनबा।
औ ममाय औ दे फारि फारि खिन्थालांदे।
ओरैनो मुला थाबाय बेसर थाबाय। बिदिनो दिंखिया थाबाय दिंखिया मैगं। ओमफ्रायो फाथो मैगं थाबाय मैथा मैगं थाबाय लाफा मैगं थाबाय। बेसर मैगं थाबाय ओरैजाय ओ। जोगोनार मैगं थाबाय ओमफ्र ओरैजाय। ओ खांख्रिखला मैगं थाबाय ओमफ्रायो। ओ। ओ। ओरैनो। ओ खिफि बेन्दों मैगं थाबाय। आमफ्रायो। ओरैनो इलांसि मैगं थाबाय। सिब्रु मैगं थाबाय आमफ्रायो। अलदर मैगं थाबाय।
औ औ।
ओमफ्रायो ओमफ्रायो। ओ।
थारुन थाबाय आबर थाबाय बासर थाबाय।
औ औ।
जारि थाबाय।
जारि थाबाय उसुमै औ मा जारिखौनो उसुमै होनबाय औ। ओमफ्रायो। उम एला ओ एलांसि थाबाय। मान्दे थाबाय। आमफ्रायो ओरैनो ओ बे दु दुब्लि आरियाव रज'ग्राया मामोनलाय मामाय मा मा मैगं होनदोंमोनलाय बेखौ।
मानु मुनि।
औ मानि मुनि मैगं थाबाय। ओमफ्राय फुदिना मैगं थाब बाय आ आमफ्रायो। दंबावो अनेकथा मैगं दंबावो।
बिन सबाय बिमा।
सबाय बिमा थाबाय बिन मैगं थाबाय। ओरैहाय ओ जोंना भेन्दि मैगं थाबाय। ओमफ्रायो ओ बेनिफ्राय दंबावो अनेक रोखोमनि मैगं थाबावो मामाइ ओमफ्राय माने बिदि बुंनायाव माने माबाया आरोखि ना गोसोआव फैया जेनाखि मोगथाङाव नुथारो मेगनजों नुथारोबासो ए औ बे मैगङा उमुग नाम होननानै मिथियो आरोखि ना।
बेफोर मैगंनि मादाव मा मै अबे मैगं साजानानै साबसिन मोनो?
हा?
बेफोर मैगंनि मादाव मामाया अबे मैगंखौ जानानै साबसिन मोनो?
आं बेफोरबायदि मैगंनि थाखाय आं माबाखौ साबसिन मोनो मामाय ओ ओरैनो मानि मुनिखौ मोजां मोनो आं।
ओं मोजां देहानि थाखाय मोजां माना मुनिया
देहानि थाखायबो मोजां खिफि बेन्दोंफ्रा माने मुलि होनजायो आरोखि बियो देहानि थाखाय मोजां उदैफोरनि थाख ओमफ्राय मानिमुनि मैगङा।
ओरैनो मामाया गोखै मैगंफोरखौ जानो मोजां मोनोना मोना?
हो मामाय मा होनदों?
नोंथाङा ओरैनो गोखै मैगंफोरखौ जानो मोजां मोनोना मोना?
मा होनदों मामाय?
ए नोंथाङा गोखै मैगंफोरखौ जानो मो
जानो मोजां मोनो मामाय मैथाखौ मोजां मोनो आं मैथा
खरसा मोजां मोनो ने मामाय।
अ मामाय होनबा दोनथ'नोसै नामाथाय मामाय। औ दे मामाय दे औ औ उनाव रायलायफिनसै होनबा मामाय दे। औ दे औ।